हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
ओं खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि बेलासिनि गाहामलानायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांसिमबो गोजोन बेलासिनिखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
दा नोंथां ओरैनो दं।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होन हागोन ना?
औ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलफोराव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो नोंथांजों एसे सावरायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालि जायो जेरै मोस सौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जोङो ओ बैसागुनि फास थावनो जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो मोसौखौ मोसौखौ दैमा एबा दंग'आव थुखैनाय जायो जेरै मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय बेसादफोराव
औ औ
ओ र हालदै
औ औ थारैनो।
औ नोंथां
औ
ओ बिदिनो मोसौखौ जोङो दिग्लिलिथि थाराय बायदिसिनाबो जोङो थुखैनाय जायो लोगोसेनो जोङो बैसागुनि फास ओ से मोसौनि से खालार खालि जोङो मोसौखौ ओ मोजाङै थुखैनानै जोङो मोसौनो फागा बावनाय जायो। लोगोसेनो खौ बे सानखालि जोङो मोसौखौ जोङो दुब्लियाव उदाङै हेंगारना होनाय जायो। आरो लोगोसे जों नैथि बैसागु होनब्ला मानसि बैसागुखौ जों मा मोनसे बैसागुनि फार्स्ट खालिनि जोङो गेदेरखौ गोदोरखौ खुलुमनाय जायो आरो जों उन्दैफोरखौ बिदिनो अननाय होयो
औ नंगौ
जोङो बैसागु ओ बैसागु फोरबोखौ ओ सप्तासे फालिनाय जायो
औ नंगौ
बैसागुआव बिदिनो उम गाजा गोमजा ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो फं बिनानावमोन ज' नांनानै बैसागु मोजानो थांनाय जायो आरो लोगोसे सिगांनि दिनावथ' बिदिनो खाम जथासे धल बायदिफोरखौ लानानै मोसानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ जों खम नुनो मोना ओखायनो जोङो दानि दिनाव नानै खो मोसानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोन माबायदि बैसागु फालिनाय जायो
औ नोंथां थारैनो हागोन नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागु आरो मान सि बैसागु बे मोसौ बैसागुखौ जोङो औ सैथ दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो जों बे मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जों जाखिनि नांगौ बैसागु दङ बेफोरखौ जोङो न'खरफोराव गैयाब्लाबो जों गलाफोराव लानानै फैनाय जायो बे फोर जाहैबाय जेरै लाव फान्थाव हालदै थारै। दिगलिलिटि आरो बेफोरजोंनो लोगोसे। बायदिसिना ओ फिथाइ सामथायाइबो लाबोफानाय जायो नोंथां। ओ बे बे बेऔ बेनि उनाव जोङो। ओ सैथो दाननि जोबथा सानखालि जों। फुङावनो सिखारग्रानै दुगैस्रां लोबस्रां लानानै जोङो जाखिनिओ‌। नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो। गंसे आइजेंआव ज' लानानै जोङो बेखौ हाग्रोनै लानाय जायो। बैफोरदिनो नोंथां जोङो बेखौ औ। माला सुनो थाखाय जों गिबियावनो औवानि थेंगुल जिरनानै लानाय जायो। ओ बिनिफ्राय जोङो माला सुखांनानै जों मोसौनो गानहोखांनानै जोङो। बेफोरबादिनो खाथि खालानि बा। दंग' एबा हाखर फुख्रिफोरावबो जोङोथुखैहैनाय जायो नोंथां। बिदिनो जोङो औ थुखैनाय समाव मोनसे। जों नि हा गोदो गोदायनिफ्रायनो मेथाइ खननायदोंमोन नोंथां। ओ जेरैहाय ओ लाव जा फान्थाव जा। औ बोसोरै बोसोरै हा एर हानजा हानजा बिमा गायदे बादि दाजा। बिफा हालुवा बाददिजा बेफोरदि होननानै जों मेथाइ खन आरोना नोंथां। ओ बे औ बेफोर। जो मोसफोरखौ फैखांनानै जों मोसनि मोदोमाव। आव हांगार फोननानै होनाय जायो ओ जाय हांगारखौ जोङो। औ। थौनिफ्राय नङाब्लाबो सारायनि खिथौनिफ्राय जों हख'नानै बेख। खौहाय ओ गंसे आइजेंआव बाद। थालिर बिलाइखौ लाना गेजेराव‌ लानानै जोंङो थाव गुबैजों। गलायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बिनिफ्राय औ बिनिब ओमफ्राय जोङो बिखौ थाराइनि थाराजों नोंङाब्ला बेफोरबायदि थालिरनि। थारास-थाराजों जों मोसौनि मोद ओ थुनानै गाब फोननानै होनाय जायो। ओ नोंथाङा मिथिगौना बैफोरखौ मानो फोनो औ। मानो फोनो होननाय जायोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय आबौ आबैनिफ्राय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां। ओ जोङो बैसानखालि मोसौफोरखौ उदां फोथाराव। हगारनानै होनाय जायोना नोंथां ओ बेनिथ औ। बिनि थाखाय जोङो जोंनि मोसौ बोरमाफोरा जाहाथे ओ अरनबारि। नि बा हाग्रा बारिनि मोसा मुफुरनिफ्राय रैखा मोननो। बेनि थाखाय जोङो ओ मोसौनि मोदोमाव फोथा फोनना हो होनाय जायो नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो जोङो औ मोसौखौहाय जोङो मोनाब बिलियाव न' फारसे लाबोनानै जोङो मोसौनि। मोसौ खाग्रा गलि बि खौ जोङो लिरस्रांना लानानै ओ बेवहायबो। आलारि बाथि सावनानै बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ बावनानै जोङो। मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो आरोना नोंथां। नोंथांमोनहाबो। औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायादिनो खालाम ना नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननिफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो बैसागु फोरबोआव फांसनफोर फालिनाय जायो। यो नामा नोंथाङा फोरमायनो होगोनना नोंथां।
नोंथाङा फोरमायनो हागोननो ना नोंथां औ नोंथां बिदिनो जोङो ओ। जेब्ला मानसि बैसागुखौ जोङो फालिखांगोन बा मोसानाय मोसानाया। जोङो गासै स्नि सानहालागै मोसायो नालाय जोङो स्नि सान मोसाखांनानै जोङो बेफोरबायदिनो। लावखार ओंखाम जाखांनानै जोङो मोनसे गामि खाथियावनो बा। फिल्डफोराव मोनसे बैसागु बिदाय हिसाबै बैसागोनि जोबथा सानखालि जोङो। साननैनि हाबाफोर लानानै नोंथां जोंनि ओनसोलाव फानसन खुंनाय जायो नोंथां बैफोर बादिनो नोंथां जोङो जोंनि बैसागो फांसन खुंनायाव जों। औ गोबां रोखोमनि खेला जेरैहाय। खारनाय बारनाय रोजाबनाय काबादि हाइ जाम्प बारनाय लं जाम्प बारनाय बैफोर गासै खेलाफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां। जोंहा स्टेज प्रग्राम होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ। बेवहाय जोङो गोबां औ गोबां रोखोमनि। मोसानाय दामनाय देनाय आरो बेफोरजों। लोगोसे जोङो बायदिसिना रोखोमनि मेथाइ रोजाबनोबो सुबिदा होयो। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथां जोङो। जोबथा सान जोबथा हाबाफारि सानखालि जोङो बैफोरबादिनो सासे गिदिर गेदेमा सुबुं मेथाइ रोजाबगिरिबो हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां। बेफोर औ बैफोर बादिनो जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलाव। बैसागो बिदाय हिसाबै फांसन खुंनानै जोङो बेफोरबायदिनो। बैसागो फोरबोखौ बिदाय होनाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलाव बैफोरबादि फांसनफोर एबा हाबाफारिफोरखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बदिनो जा फानसन बा हाबाफारि बे बेफोरखौ लानो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ फालिनाय जायो जेरै ओ खारनाय बारनाय लंजाम्प थिंख्लि थिंख्लि बुख्रुमनाय आरो आरो बायदि दिरुं बोलायनाय बायदि खेलाफोरखौ जोंनि बे फानसनाव बैसागु फानसनाव फालिनाय जायो आरो बे हांख्रायनानै लाबोनाय गोदोर सुबुंफोरखौबो लाखि लाबोनाय जायो। बिदिनो बिफोर गियान बा बायदिसिना बुंलाङो औ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय जे बैसागो मोसानायाव आइजोफोरा बा हौवा माहारिया मा खसाब गाननानै मोसायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ नोंथां औ बुंनायसाय
हिन्जाव माहारिफ्रा दख'ना गोमो आर'नाइ फालि गोजा आरो गोथां आर'नाइ बेफोरबायदि बेनो आरो बायदिसिना देला यनानै मोसानाय जायो आरो हौवा मानसिफोरा गामसा गोथां आरनाइ बायदि
आर'नाइनि गस्ला बा बायदिसिना रोखोमनि औ औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि गाननानै मोसानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आइजोफोरा गोमो गाबनि दख'ना बे आरो लोगोसे गोजा ग्लाब गाबनि ब्लाउस गानो आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना रोखोमनि आर'नाइनि आगर एरजानाय फास्रा जोमनाय जायो नोंथां। आरो जों हौवासाफोरा बैफोरबादिनो खायमा गाबनि ग गामसा ओ फ्राय बेजों लोगोसे गुफुर गस्लाबो गाननाय जायो आरो लोगोसे जोङो आर'नाइनि गस्लाबो गाननाय जायो बे फोरबायदिनो जों आरोबाव बायदिसिना रोखोमनि आर'नाइ फास्रा जोङो गोरोनाव लानाय जा यो नोंथां ओ नों- नों थां बिदिब्ला जोंना समाब जानानै फैबायमोन।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां औ।